हेलौ
हेलौ नोंथां औ खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों नोंथां अ खोनादों नोंथा आंङो ओरैनो दंथ'यो र' दा नोंथांङालाय
नै दं आंबो ओरैनो
अ
ओमफ्राय नोंथां जाखांबाय ना
औ जाखांबाय नोंथां नोंथाङालाय
जाखांबाय आंबो नै
अ मा ओंख्रि जाखो
ओंख्रियाथ' जोंना दालिसोमोन ओमफ्राय बिन जामोन आरो। हो
अ जोंना। दालि ओमफ्राय बिलाहि बाथोन। जेबो गैया।
अ।
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो।
अ गोथावानो दे थावस।
उम नोंथांङा मा खालामगासिनो।
बेफ्राय ओमफ्राय नोंथां।
हेलौ।
दं नैय ओरैनो।
औ नोंथां मा खालामगासिनो दा।
दा दं नै ओरैनो।
अ।
औ औ नोंथाङाबा मा खालामदों। मा होनदों नोंथां खोनायाखै। मोजां खोनायाखै।
औ खोनादों नोंथां।
मा बुंदोंमोन नोंथां।
नोंथाङा जेरावबो बेरायनो थाङाखै नामा होनदों।
गैया नै थांथ'नाय जायाखै नोंथां।
औ।
न'आवनो दंथयो। आंबो थांथ'आखैनो जेरावबो।
अ। ओमफ्राय दैलां बोथोरनि दा गायनाय फुनाय माबायदि सोलिगासिनो नोंथांमोननिया।
जोंनालाय दा गासिबो गायजोब्बायानो होनजायो गामियाव ना। नाथाय जोंहाथ' बिदि गाया आरो जोंहा।
औ औ गायाना नोंस्रा होमबा।
ओहो जोंहा माइ गाया।
औ ओमफ्राय नोंहालाय गायनो रोंगोना रोङा होमबा।
रोंगौ गायनोलाय सिगां गायदोंमोन आरो मादै मोननाव। गायनाय जादोंमोन ओमफ्राय। गामिफोराव गायोमोन आरो दा गायनाय जाथारथ'वाखै। ओमफ्राय नोंथांमोनहालाय गायबाय।
जोंहा गायखांबाय गायखांबाय औ गायखांबाय।
औ नोंथाङा गायदोंना गायाखै।
आंबोथ' नै देग्लाय गायनायानो जायासै माथो।
अ। नोंथाङाबो गायनो मोजां मोनोबा?
मोनो मोनो मोजां मोनो।
उम।
औ।
ओमफ्राय नोंथां खबरफोरा माबायदि?
खबराथ' नै मोजांथ'आनो नोंथाङालाय?
आंनाबो दं बिदिनो गेजेरावनो।
औ मोजां ना?
औ।
उम। बेनिफ्राय नोंथां अबावबा बेरायहैनायनि। नोंथां।
अ मा थांनो माथो गोसोआनो जाया गरमथार। बेखायनो।
गोसो जायाना बिदिनो गरमाबो बिराद गरम ना ओंखायनो बालायलाङो। ओ ओंखारलांनोबो। थांनोथ' लुबैयो ओमफ्राय औ ओमफ्राय ओंखारलांनायखौनो।
औ औ। नोंथाङा बेरायहैदोंमोन नामा?
गैया बेरायहैनाय जायाखै जेरावबो दा मानि थांथ'नायानो जायाखै माने।
अ।
औ।
ओरैनो नोंथाङा गुवाहाटियाव मा मा जायगायाव बेरायखो?
गुवाहाटियावथ' नै आङो इदिनो फेन्सि बाजार। ओरैजाय कामाख्या बेरायबाय बेनिफ्राय ओरैजाय थांदों ब्रह्मपुत्र रिभार। क्रनफोराव थांबाय बिनिफ्राय ओरैजाय बालाजिफोर थांबाय बिदिनो बांद्राय बेरायनाय जायाखै आरो।
औ औ औ।
औ। बेनिफ्राय नोंथाङा?
आंबो बिदिनो फेेनसि बाजाराव थांबाय कामायख्या थांबाय। आरो बालाजि मन्दिराव कलाषेत्र साइन्स मिउजियाम बे फोराव थांबाय आरो।
उम। बेरायबोनांगौना एसे।
औ औ बेरायनानै मोजांबो मोनो गोसो।
औ औ।
औ।
उम।
दा नोंथां मा खालामगासिनो?
नै दं ओरैनो दा।
अ।
औ।
ओमफ्राय
औ।
नोंथाङा दा जेरावबो थाङा नामा दिनै?
दिनैथ' थांनो गोनां बिदिथ' गैया गैनाया दा मा जायो नायनो। र' थांनाय जायोबा अबावबा ओंखारलांनाय जायोबा ओंखारलांनोसै दा मोना मोना। बोथोरफोराबो गरम नालाय थांनोबो गोसो जाया माने।
औ औ।
औ।
उम ओमफ्राय नोंथां
औ।
मा खालामदों दा?
दं ओरैनो दं दं।
न'आवनो दङ नामा? अ
औ बै नोंथाङा
आंबो न'आवनो दङ।
औ खबर सबर मोजांबा?
औ मोजां नोंथां।
औ
गरम बन्द'नि जेरावबो बेरायनो थाङा नामा दा नोंथां?
थांथ'ला खोमादां र' गरमबो ना
औ औ
औ
ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोननिथिं बैसागुखौ माबायदि रं जायो?
बैसागु माने जोंनिथिंजाय ना बैसागुखौ माने जोंनिया गोदोनियाव माबायदि रंजायो बिदिनो रंजायो आरो माने बिदिनो सेंग्राफोर हानजा बोराय बुरै हानजा गथ थ' गथायनि हानजा सेंग्रा सिख्लानि हानजा बेफोरबायदि रंजानाय जायो आरो नोंथां। थेवब्लाबो माने जोंना गोदोनि समावथ' बिदि जायोमोन नालाय नोंथां माने खाम सिफुं जथा अर थरखा बेफोरबा दि लानानै मोसायोमोन नालाय नोंथां खिन्थु जोंनियाव दा बिदि खाम सिफुं जथा सेरजा थरखा बिदिखो लालाय जाला आरो माने नोंथां।
बिदिनो बै बक्सफोरा साउन्ड बक्स मोनोना बे बेफोरखौनो लानानै रंजायोसै आरो दानिया जोंनिया।
औ औ जोंनिथिं औ जोंनिथिंलाय जोंनि दासिमबो खाम जथा सिफुं बेखौ लाना मोसा
औ औ मोजाङानो मोजाङानो नों नोंथां बिदि लानो हाबाथ' बेयो मानि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि दामग्रा देग्रा आगजु नालाय लाय बेखौ मानि फोथांना लाखिनो हानायाबो मोजां आरो नोंथां मानि। जोंनिया बिदिनो बेलेगनिखौबो नुबाय बिदिनो गोरलैसिनखौबो नागिरबाय बिनि थाखायनो एसे सोलायलांनाय जाबाय आरो माने नोंथां मानि गोरलै जाय नालाय बिदिनो खाम सिफुंफोरखौ लानानै दामनोबो नै जोंहा खामाबो गिलिर जायो। लाबाय थानो हाया थिखांबाय थानो हाया जाहैबाय नालाय नोंथां। आरो बिदिनो नै सिफुं सुग्रा मानसिबो गैला जाहैबाय सु सुनोबो रोङा जाहैजोबबाय बिनि थाखायनो आरो नोंथां गोदानजों गोरोबनानै बिदिनो बक्सफोरखौ। लानानै माबा मिउजिक लगायनानै मोसालाबायोसै आरो ओमफ्राय नोंथांमोनना बिदिनोथ' ना खुगा मेथाइ खुगा मेथाइ गोदोफोरनि खुगा मेथाइफोरखौनो खनो ना?
औ औ औ बिदिनो गोदोनि खुगा मेथाइफोरखौनो खननानै मोसायो आरो खाम जथा जथा सिफुं लानानै बोराय बेथ' गथ' गथाय सेंग्रा सिख्ला बिदिनो गासैबो ज' मोसायो आरो।
औ होमबा खनसेनो औ औ होमबा खेनसेनो जमा ओंखारजोबखायोना बोराय बुरै, सेंग्रा
औ औ।
गथ' गथाय
औ औ जोबोद मोजाङानो रंजायो। हेलौ हेलौ हेलौ